खोनादोंना हेल'
नोंथाङा खोनादों
औ दासो खोनादों
औ औ
दा नोंथाङा ओरैनो दं नामा
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दं
औ आंबो ओरैनो दं आरो नोंथाङालाय मा खालामदों
औ आंबो ओरैनो दङ
बिदिब्ला आं मोनसे कुइसन सोंनो नोंथांनाव सोंनो हागोन ना
औ हागोन
नोंथाङाथ' गामियाव थायोना
औ
गामियाव मा मा मैगं मोननाय जायो ओरैनो हाग्रा बंग्रानि मैगं जाग्रा मैगं बेखौ मोननैसो मुंखौ खिनथालांनो हागोन नामा आरो बबाव बबाव मोननाय जायो
औ जोङो ओरैनो हाग्रा बंग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला
औ
जोङो लाफासाइख' होन खिफि बेनदों होन सिब्रु बेनि ओमफ्राय दिखिया बेनिफ्राय ओ ओं मा होनो ओरैजाय दंबावो खुंखा जोङो ख'मा बिबार बिफांखौबो जायो बिनिफ्राय थास' बेनिफ्राय जोङो थाराय बेनिफ्राय आरो आजिनाय बेनिफ्राय जोङो
इदिनो बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौहाय जोङो हाग्राफोर मोननाय जायो आरोखि जोङो हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौहायो खानानै जोङो बिदिनो सम सम जाबाय थायोब्लाबो जोंनि देहाया माने मोजाङै थायो होननानै जोङो मोनथिनो मोनो नङा होनब्ला ओरै बुंनो जोङो अलदर बेनिफ्राय फ्राय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर देर दंबावो
औ सिब्रुखौ मा जायगायाव मोननाय जायो माबायदि जायगायाव सिब्रुआ थायो
अ जोङो सिब्रुखौ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला सिब्रुआ एसे दै गोनां जायगायाव थायो बेनिफ्राय ओ माने दै बांद्राय दै थाद्रायनायावबो नङा आरो एसे एसे दै गोनांहां सिदोबदोब जायगा बेफोरबायदियाव थायो आरो सिब्रुआ
औ। बिनिफ्राय आरो अलदरखौ बबेयाव मोननाय जायो।
ओ जोङो अलदर खौबो माने जोंनिथिंथ' बेफोर जानला मोनला जायगायाव अलदर होननाय बुस्थु ज मोननो नागिरा नङा होमब्ला नुनो मोनोदि ओ एसे हा गिसि बा हामा माथा बेफोरबायदि जायगा जायगायावहायो जोङो ओ मालाबा बहाबा बहाबा लामा लामाफोरावहाय बबेबा हा मोजांफोरावहाय जोङो अलदर मैगंखौ नुनो मोनो आरो हाजोफोरावबो मालाबानि समाव आव जोङो बेफोर मैगंखौहायो नुनो मोनो
औ
ए नङा होनदां
औ नंगौ
औ था थास' होनोब्ला थास' होनोब्ला जोंहा थास'खौ थास'खौ मा माखौ जानाय जायो थास'नि मा मा बाहागोखौ जानाय जायो
औ जोङो थास' होननानै बुङोब्ला जोङो थास'खौहायो जोङो ओंखारजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम मोनजानायानो आरोखि बेवहायो ओंखारजेननाय गोरलै गोरलै बिथ'राइ होनो जोङो जेखौ बेखौबो जानाय जायो बेनि जोङो बियो देराथाय जोङो बिनिफ्राय बिबारखौबो मोनजानाय जायो ओ बिनिफ्राय जोङो आथिंखौबो थास' आथिं होननानै बुङो जायखौ बेखौबो मोनजानाय जायो आरोखि खि बेनिफ्राय जोङो सम लायै सम बिदिनो थास' फेंखाफोर होनो बेफोर बेफोरखौनो जायखौ बेदर फिसा फिसा थाङोब्ला जोङो बेखौहायो फुनानैबो जानो हायो ओमफ्राय जोङो गासैखौबो जाजोबनायानो जायो होननानै जों मिथियो नङा होमब्ला
औ थास'नि देन्थाखौबो जाजायो नामा हेलौ थास'नि देन्थाखौबो जाजायो नामा
औ थास'नि जोङो ओरैनो थास'नि थेन्थाखौ होननानै बुङोब्ला जों जोङो ओ रानाय थारखौ जोङो जाया आरोखि एसे गोरलै गोरलैखौहायो जायो
औ
औ
थास'नि माबेबा मोनसे संनायनि आंनो माने आइडियाखौ खिन्थानो हागोन नामा मानो माबायदि सङो
जोङो बुंनो थाङोब्ला थास' आथिं संनो थाखाय जोङो मा सिगांग्रो जोङो थास' आथिंखौहाय जों संनो थाखाय बेखौहायो। सायग्रो नांगौ
औ
बेयावहायो
मोजाङै खोनायासै हेलौ खोना खोनायाखै मोजाङै
औ खोन
नाया।
खोनादों नोंथां।
खोनायाखैनो मोजाङै थाबथादों।
औ।
औ दा खोनाबाय दे बुं।
औ जोङो थास'खौहायो संनो रोङाबा मानोबो होननानै मोनथिनो हायो आरोखि जोङो थास' आथिं खौहायो संग्रोनो थाखाय सायबाय बेनिफ्राय सायनानै जोङो ओ माइरं रन्दै होनो जोङो जायखौ
औ औ।
ओ बेखौनो ओ जोङो माइं रन्दैखौहायो सिगांग्रो थास'जोंहायो ओ बा हारसिङैनो गोदौगोरहोनोबो हायो आरो थास'जों जमानो गोदौफाहोखानोबो हायो आरो बे थास' आइथिं होननायजों। जोंहायो जोङो गुन्दैजोंहायो रुनानै ओ जोङो बेखौहायो गोदौहोनानै फोमोनगोरनाय जायो आरोखि बे जोङो बानलु देनानै होसिगोन बेनिफ्राय जोङो ओ ना गो बा ना दाखा बेफोरजों जायोबा गोरसिन जायो होनो ओ बेनिफ्राय फोरजोंबो जानो हायो बेफोरबायदिनो बिदिनो बेदरफोरजोंहायै थ' गासिबो ओंख्रियानो गोथाव जाजोबखायो नङा होनब्ला जोङो थास' आइथिंखौहाय बे जानो हायो आरोखि।
औ औ। माजों जायोब्ला जोङो गोथावसिन होननानै मिथियो? हेल'।
नोंथां
औ थास' आइथिंखौ माजों जायोब्ला माजों जायोब्ला गोथावसिन होननानै जोङो मिथिनो मोनो।
जोङो ओरैनो थास' आइथिंखौहायो ना दाबखाजों जायोबा गोथावसिन होननानै मोनो जोङो। बांसिनानो माने थास' आइ थिंखौ ना गोरान जोब फोरजोंहाय जानो जानाय जायो आरोखि।
औ औ।
औ ओ बिब्दिब्ला नोंथांनियावबो फं बाथ्रा सोंनि?
औ दे सों।
आङो जोंनि गायनाय मैगंफोराहायो बबे बबे ओ मैगङा मा फान लाग्रा मा मा मैगंआ हायाव थाग्रा नोंथाङा बेफोरनि बारै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन मान लाग्रा मैगं होनोबाथ' जोंहा खुमब्रा, जोगोनार, लाव। माने बेफोरखौ जोङो खुमब्राखौ जोङो बैसाङाव न'नि उखुमाव होनाय मानला होनाय जायो। ओमफ्राय लावखौ जोङो बैसां होनानैबो मानला होयो बेखौ न'नि उखुमावबो मानला होयो आरो जोगोनार होबाथ' जोंहा बैसां होब्लाबो जायो होआब्लाबो जायो बेयो माने हायावनो मानलानानै फिथाइ थायो आरो ओमफ्राय बिजौ खौबो जोङो जायो जोगोनारनिखौ लावनि खौबो जायो खुम्रानिखौ जों जानायखौ नुफेराखै दै ओम फाय उम जिंखा, बहल, बेफोरखौबो जों मानला ग्रा मैगं होननानै बुंनो हायो ओमफ्राय बेफोर खौबो जोङो माने औवानिम जेवराफोरखौ जों माने बैसां होनानै बेयाव मानला होनानै फिथाइखौ थायहोनाय जायो आरो जिंखा, ‌ बहल बिनिफ्राय आरो मानलाग्रा मेगं होनोब्लाथाय खेरेला, पटल बेफ फोरखौ हायाव मानला होनानै फिथाइ थायहैनाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय आरो सबाय बिमा दं सबाय बिमाखौबो जोङो ओम बेयो मानलायो बेखौ माने बेरा थुनानै होनांगौ जायो सबाय बिमानि थाखायबो। बेबो मानलाग्रा मैगङावनो गोलैहैयो। मानलाग्रा मैगं होनोबाथाय जोंहा खुमब्रा जोगोनार लाव, खेरेला, पटल, जिंख खा, बहल आरो बेबायदिनो हाग्रानियाव थानाय बाद मान्दे, एलायसि आरो जोंहा थागुना दङ बेख खौबो मेगं हिसाबै लानो हायो जों थागुनानि बिजौखौबो जानो मोनोना बेबो मानलाग्रा मेगं होननानै जों लानो हायो आरो बुंनो हायो।
जोङो ओरैनो थागुनाखौहायो मा माखौ जायो आरो माबोरै जायो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन थागुनाखौथ' जोङो ओ बिजौखौ बो जायो। बिजौखौ ओंख्रि हिसाबै जों ओंखामजों जानाय जायो मैगं हिसाबै। ओमफ्राय जोंहा बेनि बेदरखौ बेयो सा पोरज जों जों जानाय जायो आरो रुनानै।
औ
खौ बाला हायाव बा एसे हामा हा हायाव गायोब्ला जोंहा बेदरा मोजां थाङो होननानै मिथिनाय जादों थागुनानिखौ थागुनायाबो मोननै रोखोमनि थायो। मोनस सेया गोजा आरो मोनसेया गुफुर।
औ ओ ओ
बेनो आरो माबाफ फोर मिथिनो लुगैबावदों नामा आरो माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबा सोंनो हागोन?
अ ओ ओरैनो जोंहा ओथ थागुनाखौ रोब बुंदों नङा होनब्ला थागुना बायदियैनो जोंहा था सोम्लि मोनसे दों बे खौहाय जोङो मारै गायनाय जायो आरो मारै जानाय थाखाय फोमोननाय जायो बेखौ फंनैसो नोंथाङा
था सोमलि
हागोन नामा?
गोन था सोमलि होनोबाथ' जोङो बेखौ फुलि बा गायनि हिसाबै जोङो बिनि फिफांनि जे फिफांखौनो जोङो दानस' दानस' थुख्रा थुख्रा खालामनानै गायनाय जायो बेख खौनो फुलि बुं खालामनाय जायो आरो जोङो माने बिनि बेदरखौ गायनाय जाया माने बिनि फिफांखौनो दानस'नानै गायो।
औ
फ्राय बेनि जोंहा खिलियो बिलाइ खिलिबाथाय गिदिर देरबाथाय उनावहाय फिफाङा राबाथाय जों था सोमलिखौ फिफांखौ फुनानै जानाय जायो आरो बेदरा सिङाव थाङोना जोंहा उम हायाम जुदि मोजांब्ला जोंना फिफाङाव मोजांब्ला बेदरा बुरजा थाङो आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो फुनानै ओ न'आव लाबोनानै बिगुरखौ लिरनानै ओ दैजों सुनानै बेखौ माने दैयाव रुनानै जानाय जायो बेयावथ' जेबो होआ जों खालि संख्रिल'सो होनानै जायो बेखौ साहाजों जोङो फुङाव बा बेलासियाव ज' ज'यै जालायनाय जायो आरो थासुमलिखौ बेबायदिनो थागुनाखौबो जोंहा जायो रुनानै दैयाव दैयाव रुनानै जायो माने बिनि बिगुरखौ गारा जों बिगुरखौ जिरिै जिरिै जानाय जायो आरो थागमानिखौ सिगांग्रो थासान्दिनिखौथ' लेमोमोन ना दा लेमा माबाने था बनानिखौ लेमा आरो बेबायदिनो जानाय जायो
औ बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ एसेवनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे
औ
औ